हेल'! औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ। होम दायो नोंथाङा मा औ बुंंग्रो।
ओरैनो दङ जिरायनानै।
औ आंबो बिदिनो।
दायो सोलोंथाइनि बिथिङाव रायज्लायनोसै होनबा जोङो?
औ जागोन दे।
दानि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों एसे मोजां होननानै बुंनो हायो आरो सर्टआव बुंनो थाङोब्ला मानोना गोदोनि समाव जोंनि बर' समाजनि सोलोंथाइया एसे माने गाज्रि हालोदाव दङमोन आरो
औ।
माने जानाय लोंनाय बेफोराव बुंफबनानै थायोमोन गोदो हाबना थायोमोन। फरायनाय बायदिसिनाफोराव उम, बर' समाजा बारा गोसो होआमोन आरो।
औ होआमोन।
ओम नाथाय दा जोंनि इरियायाव एसे मोजां जाबोगासिनो माने बर' बिजोंजों फरायनानैबो सोरबा फ्रायबेटफोराव फरायनानैबो ओ बिदिनो थिग नोंसिनिथिंजाय माबायदि सोलिगासिनो जेनेबा दा बादि समाव आरो। बर' बिजोंआव फरायनानै
जोंनिथिंबो आथिखालाव गोबाङानो जौगाबाय। बर' बिजोङाव ओ गोदो बांसिनै जोंना जे बर बिजोङाव फरायामोन आरो फरायसाफोरखौबो गथफोरखौबो गावनि ओ फरायसालिफोराव बांसिनै अस असमिया बिजों बा इंराजि बिजोङो बांसिनै हगार हरोमोन आरो। दायो नाथाय आ थिखालाव गथफोरखौ हा बर बिजोङावनो हगार हरनायखौ नुनो मोनो।
देग्लायनि बे ओ रिजाल्टखौ नायोब्ला ओइस एस नि रिजालखौ नायोब्लाथ मोजाङानो जादों। ओमफ्राय दानि। फरायसाफोरा गोबाङानो कम्पिटिभनि एगजामफोरावबो जेरैबायदि एम बि बि एस आनो जा बा। जे दाबल इ यानो जा बेफोराव माने मोजां रिजालट खालामगासिनो। बेफोखौ नुगासिनो आरोना। नाथाय गोदोनिजों रुजुनो थाङोब्ला गोदोथ बिदि गैयामोन्नो बहुद गोग्लैसोनानै दङमोन आरो। बर फोरा। दा ब बेनि मेन जाहोनखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि गेदेर गोलाव सुबुंफोरनिबो मोनसे बिबान दं होननानै बुंजायो आरो ना।
औ बुंजायो औ।
दा बेबादि सोलोंथाइया जोंनि समाजाव माबायदि गोहोम खोलैयो होन्ना सानो नोंथांनि बादिब्ला?
बेबादि सोलोंथाया गोहोम गोख्लैनाय माने मा बिथिङाव?
जेनेबा मोजां लायनाव आरो।
औ गोबां मोजाङाव मोजाङानो गोहोम खोख्लैदों मानो होनोबा आथिखालाव ओ गोबां जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानैनो। ओ ओ गोबां ओ ए पि एस सि ए आनजादावबो उ उथ्रिसारनायखौ आ-आथिखालाव नुनो मोनो। ओ बेनि अनगाय बो आरो गोबां फोरोंगिरि बर बिजोंजों फरायनानैनो गोबां फोरोंगिरिबो मावो आरो आथिखालाव मावनो गोबां फोरोंगिरिफोर ओंखारनायखौ नुनो मोनो
उम उम
औ बेनि अनगायैबो गोबां आरो निट बेगस एगजामबो होनायखौ नुनो मोनो आरो निट एगजामाव आनजादाव पास जानायखौबो
औ औ
आरो दाखालि बावैसो एम बि बि एसबो ओंखारदोंना? बेवहायबो बर बिजोंनि फ्रायनो फरायनानै उन्थ्रिसार जानायखौ नुनो मोनदों आरो
गोबांआनो जादों बेवहाय बेबायदि नोंसिनि साइडजों दङ नामा जेनेबा पास जानाय एम बि बि एस आव बे दाखालि बावैसो रिजाल्ट होनायाव?
जोंनि बिथिंथ बर माने पाजानाय खो दोङो ओ माने जोंनि खाथियावनो माने डिस्ट्रिकआवनो दोङो आरो जोंनि इमान ए एबां माने साथियाव जाया
उम उम दासान्दि मा खालामगासिनो दङ ओरैनो
अ दासान्दिथ' आं दङ ओरैनो हस्टेलावनो दङ बे लालमाथियाव
औ
नोंथाङा
आंबो दासान्दि कम्पिटिटिभ एगजामनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ आंबो रुमाव थायो आरो
अ मा मा कम्पिटिटिभ एक्जाम औ
गोजान जायो नालाय ओंखायनो रुमाव थानांगौ जायो आरो
औ नोंथांनि न'आ बबेयाव
आंनि बा न'आ ओरैनो गरेस्वर एरिया बेबायदि जायो आरो
गरेस्वर' साखाथिनो माथो अब्ला
औ ओमफ्राय ओमफ्राय मा होननानै बुङो जेनेबा बर' समाजाव आरो जोंना बर' बिजोंजोंबो फरायो नालाय ओमफ्राय बि फरायनाय दङ दा बेनि फारखौ नायनो थांबा मा होननानै सानो नों जेनेबा मा मोनसे साबसि होननानै सानो नोंनि बायदिा एसे होनो आरो
एसे बुंनो हागोन नामा मा मा बुंदोंमोन बुजियासै आं मोजाङै
जेनेबा बर' बिजोंजों फरायनाय ओमफ्राय आरो इंराजि बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोर दङ नङा होमबा
औ
नोंथांनि ओ जा माबा दोङ ना बाथ्रा बुंनाया एसे लासै जादों
अ मानि थाखाय लासै जादोंथाय आंबो मालाबा मालाबा बिदिनो जाबाय थायो माने रायज्लायबाथाय आरो दाथ' मोजाङानो खोनादों दां जेनेबा बर' बिजोवावबो फरायनाय फरायसाफोर दङ नङा
औ दङ
ओमफ्राय इंलिसावबो इंलिस आवबो फरायनाय दङ
औ दं
बे मोननैनि फारागथिखौ नायनो थांबा माने माबाफोर दिडिफारेन्स नुयो नामा जेनेबा नोंनि नोजोराव माने मा मोनसेया साबसिन होनना सानो
आंनिबा मोननैयाबो साबसिन बुंनो थाङोब्ला नाथाय इंराजि जा बिजोङाव बा इंराजि बिजोंजों फरायो बेफोरो बांसिनै जेनेबा गुबुन फरेन कान्ट्रिफोरावबो बांसिनै साख्रि मावनायाव एसे खाबुखौ मोनसिनो आरोना
उम
जोंनि बर' जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानैबो आथिखालाव आथिखालाव गोबां इंराजि बिजोंजों बिजोंनि फरायसाफोरजोंनो बांसिनै समान समान खारफानो हानायखौबो नुनो मोनो आथिखालाव मानो होनबा आथिखालनि फोरोंगिरि फोरा मोजां फोरोंनायाव जोबोद मोज जाङैनो फोरोङो।
उम।
बेनि अन आरो नोंथांनि बादिब्लालाय
आंनि बादिब्ला माने समानखौनो होनजायो नाथाय इंलिसा साबसिन होनजायो आरो आंनि नोजोरावबो मानोना दानि जिथुबा टेक्न'लजिजों मोनसे जाखांफुबाय थानाय टेक्न'लजि बायदिसिनाफोराव दानि बर' बिजोंजों एसेबां मानि गोनांथि गैयाबो नुहुरो आरोना। माने इंलिस इंलिसबिजों इंलिस लेंगुवेजखौ बांसिन गोनांथि बायदि होनना सानो आरो आङो मानोना जोंनि राव जों बेफोरबायदि नांगौ बायदि रिसर्सफोरखौ मोननो थांजोबा आरो। जायखौ जों एक्स'लि सोलोंनो नांगौ बेखौ सोलोंनोब्ला जोंनो गुबैयै इंलिस रावखौ नांगौ जायो आरो।
औ।
थाखाय इंलिसखौ आं बेस्ट होनना सानगोन नाथाय जोंनि गावनि रावखौबो लांफानो नांगोन आरो सासे जोंनि फरायसाफोरा मा जायो इंलिस बिजोङाव फरायबाय ओमफ्राय गावनि रावखौ एसे ए रोंनो असुबिदा जालाङो आरो जुदि बिमा बिफाया गावनि गथ' थ'फोरनि सायाव जुदि मोजाङै बेफोरनि सायाव नायबिजिराबा माने हल पारफ्रोमथिंबो जुदि समानै लाङाब्ला माने सोरबा गावनि रावखौ रोंनायाव एसे उसुबिदा जालाङो आरो बेलेग बिजोंनिया आरो। मानोना बिसोरो गावसोरनि स्कुलफ्राव गावनि मानसिनि लोगो मोननाया एसे खम जायो नालाय बेवहाय गुबुन मासिजों रायलायनांगौ जायो। फ्रेन्डलि जालाङो बेफोरावनो माने रावफ्रा एसे जुदा जालाङो पास सोरबा सोरबा बर' बिजोंखौ फरायनो रोङा बिदि जालाङो आरो। नाथाय आं लुबैयो मा गुबुन प्राइभेट बिजोङाव फरायब्लाबो माने बर' साबजेक्ट मोनसे होथारनांगौ आरो। इंराज इंराजि बिजोङाव फरायबाबो माने बेयो साबसिन जायो आरो। आथिखालाव उम कमपालसरि फ्रि जाबाथाय बांसिन साबसिन जायो आरो बि बेखौ जुदि अपसनेल हिसाबै दोनोब्लाथाय
औ।
माबा आरो जेनेबा गोरोन्थियानो आरो बिदिखो गोरोन्थिखौनो होनजागोन जेनेबा सोरबा सोरबा सुस खालामाबो जानो हा गौना अपसनेल साबजेक्ट
औ औ बेथ' नंगौ ओह नोंथाङा बर' बिजोंजों फरायनाय ना इं रा ओ इंराजि बिजोंजों फरायनाय।
आं जोंनि समावथ' बेबाय बेफोरबायदि प्राइभेट होननाय एसेबां गैयामोन माने खममोन आरो आं बर' बिजोंजोंनो फरायदों ओमफ्राय आं गभमेन्टावनो बांसिन फरायखानाय। ओमफ्राय प्राइभेट याव मोनदोंमोन जोङो जेब्ला हायार सेकेन्डारि जादों होमबासो गोदान गोदान प्राइभेट बिदि खुलिहोलांदोंमोन आरो। प्राइभेट बेै समाव ओमफ्राय बे मोनसेनोल' प्राइभेटआव ओमफ्राय बाखि गासैबो गभमेन्टावनो फरायजोबनाय आरो बर' बिजोंनिफ्राय फरायनानै। जोंनाथ' ओरैनो हायार सेकेण्डारिनिफ्राय इंलिसाव जाखायो नालाय हायार सेकेण्डारिनिफ्राय इंलिसाव फरायनांबाय आरो दा बेनि थाखायनो आंबो मालाबा समाव गावखौनो एसे असुबिदा मोनो आरो माने गोब्राब नाजानो गोनां जायो आरो जेनेबा
औ नाज
जामाव इन्टारभिउ होनांगौ जायोब्ला बा प्रेजेन्टेसन होनांगौ जायोब्ला एसे गोब्राब होनासानो आरो आं
नोंथांमोननिसिम बांसिनै माने ओह नोंथांनाथ' गरेसर होनदोंना?
उम
गरेस्वर कलेजाव फरायदोंना फरायाखैमोन नोंथाङा फरायाखै?
फरायदोंमोन आंबो गरेस्वर कलेजाव।
कलेजाव कलेजावनो बेवहायदि हायार सेकेन्दआव ओ बेवहाय हाया मा होनो हायार सेकेण्डारिसिम फरायदोंमोन नामा?
सेकेण्डारिसिम आं माने बेवहाय हायार सेकेण्डारिसिम कलेज आव लायासै आं बेखौ प्राइभेटाव लाबाय ओमफ्राय आं डिग्रिखौहाय कलेजाव लानानै ओमफ्राय मास्टार दि बेखौहाय गौहाटि लाबाय आरो।
अ गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव मा आयदायाव लादोंमोन नोंथाङा?
आं लाइब्रेरि साइन्स डिपार्टमेन्टनिफ्रायनानै लाना लाबाय लानानै ओमफ्राय दासान्दि कम्पिटिटिभ एगजामनि थाखाय बेबायदिनो प्रिपारेसन खालामगासिनो दं आरो। नाथाय साक्सेसथ' जानो हायाखै। ओमफ्राय नों ना फरायनाया जोब्बाय ना
आं आंनिया फरायनाया जोबबाय। आंबो मास्टारसखौ गुवाहा टि इउनिभारसिटियावनो फरायदोंमोन। टु थावजेन टुइन्टि थ्रियाव पास खालामदोंमोन आं बर' आयदानिफ्राय।
अ उम उम मोजाङानो होनोमबालाय आं मोन से इन्स्टिउटनिफ्रायनो होननानै बुं जायो। अब्लाबो बै समाव आं एदमिसन लाफैजेननोसो मोनदां।
फोराव जों टुन्टि थ्रि आव नो औ
आंना जोबदों टु थावजेन टुइेन्टिफाइभआव।
टुइन्टि फाइभव औ
औ होमबाबो आंनि फरायनाया एसे गेप्स जादोंमोन आरो टु इयार्स गेप्स। बेनिफ्राय औ आंनाबो जुदि जोब जोबनायमोनब्ला टु थावजेेन टुइन्टिथ्रिव जोबहैबायमोन आरो।
औ औ
ओमफ्राय दायो कम्पिटिटिभ एक्जामनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ।
अ खालामगासिनो बेबादिनो आरो आं दायो मोनसे जोंनिया नैबे लालमाथियाव मोनसे सेन्ट्रेल दों ओ सो माबा दोङो ना जोंनिया बे सि आइ एल नि। दा राव सोलोंनाय। बेवहाय दंथ'यो जास्ट नै मेआवनो जोबगोन।
औ होमबाथ' बेवहाय जोंनि लोगोफोरबो दङ बायदि मोनदों आरो आङो।
अ अ मुंखौ बुङोब्ला उम मोनथिगौमोन।
औ। मुंखौथ बुंजागोन खिन बेनि फिनजों
औ औ बुंथ'ला औ।
आमफाय जेरावबो बेरायहैनाय जायाखै नामा?
दासिम बेरायनायाथ' जायाखै बेवहाय फैदोंब्लाबो।
उम
बालाजियावल'सो थांनाय जादों।
औ दाथ' ओमफ्राय जोंना समाबो जोब्बाय ओमफ्राय दोनथ'नोसै आरोना औ उम